खोनादों।
अ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां।
सावरायायागोन दे नोंथां सावराय जागोन।
बिदिब्ला आयदाया जाहैबाय। ओ थासनि आबाद मावनाय आरो ओ हाग्रानि थासबो जों बुथुमनानै जानाय नङा होमबा। थासनि आबाद मावनाय आयदाया जाहैबाय। बिदिब्ला नों थां जोंनि ओनसोलाव जेखिनि जों दे नुयो थासनि आबाद मावनाय ओ दख हरसे हायाव दखरसे। देहायाव बायदि बायदि एकदम थासनि आबाद बुजा थास'खौ जोङो फोनाय आरो जों खाथ थि खाला नुनोबो मोनोदि ओरैनो हाग्रायाव ओ रज'ना थानाय थास' थास'खौथ' जों ओ नुफ्रामबायानो थायो। जों जानला मेरला रज'नाय अ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि आनसो लाव ओ माबायदि थास'नि आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो थास'नि मा मा बाहागो माबायदि सङो बेफोरखौनि बागै फारसेनिफ्राय नोंथाङा बुंलांनाय।
थास' आबाद मावनाय नुयो ओरैनोथ' हाग्रानि थास' हाग्रानि खानानै मोननाय बेफोर थास'आथ' बेलेग जायो नोंथां। मानोना खोनादों ना नोंथां हेलौ नोंथां?
औ खोनादों नोंथाङा एसे गोसा राय्लायबानो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां माने थासखौथ' जोङो माने थास'यैनो गायनाय थास' जेरै माइब्रा थास' न'ल थास' बायदिसिना जोंनो थास'नि आबाद मावनानै माने थास' बेदर थास' बिबार बायदिसिना जों ओंख्रि जायो माने थास' नि गोबां थास'नि सब बुस्थुखौनो जोङो माने ओंख्रि महरै जाजायो नोंथां मानो होननानै बुंब्ला दिनै थास' बेदरखौबो जोङो संनानै जाजायो थास'नि जिबिला बुग्ला थास' बिथ'राय बेखौबो जोङो जाजायो थास'नि। आथिं थास'नि बिबार बायदिसिना सबखौनो जों माने थास'नि जाजायो बे थास'खौ मान माने जोङो खेथि महरै गायनो हायो थास'खौ माने गोबां मानसियानो माने आबाद मावो।
मेसें बोथोराव बांसिन जों जानायखौ नुयो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो
थास'नि आयथें थास'नि बिबार बै मोननैखौ जों माने मोनसे बोथोरावनो जानायखौ नुयो थास' बिबारा माने मोजाङै थास'नि बै बिबारनि सिङाव थानाय जेब्ला मादा बेखौ जोङो गाननानै माने बेखौ ओंख्रै हिसाब माने संनानै जायो माने बेखौ बे थास' बिबारखौ माने जानाय आरो जोङो खारदै होनानै बे खारदै थास' बिबारखौ जाजायो। हाग्रानि थास'आ बयनिफ्रोमबो गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरो होननानै थास'आ गोबां जादनि थायो थास' गोसोम थास' गुफुर जेरै बेफोरबायदिनो नल थास माइब्रा थास' गोबां थास'
औ नंगौ खोनादों नोंथां नंगौ।
थास' आथिंखौबो जोङो थास' आथिंखौ